ओ।
गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिबाय फंबाय नोंथांनिसिम।
गाहामलायनायखौ जासिहरबाय।
औ। दा फंबायनाव आं फंनैसो बाथ्रा राय्लायनो सानदोंमोन।
औ औ औ।
ओ दिनैनि बे जुगाव बा। दिनैनि बे मानसि माहारिजों गोरोबलायनाय म मानसि माहारिया माबायदि गोरोबलायनाय माबायदि मददजों माबायोब्ला माने बेनि सायाव नोंथां। नोंथाङा एसे माबाफोर बुंनो हागोन नामा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ आ। हागोन हागोन आदा।
औ। बेनि सायाव नोंथांखौ आं। बुंनो फोरमायनो थाखाय खावलायबाय।
औ औ आदा
आदाया बुंदों जे ओ मानसि माहारिनि गेजेराव जोंनि जोंनि समाजाव ओ जोंनि माहारियाव मा होनना बुंगोन गाव जों गाव जा मदद होलायनाय।
उम
आरो गोरोबलायनाय। अनलाय लायनानै थानाया बेसेबां ओ मोजां हुदाय एबा मानो थानांगौ।
औ औ औ औ औ औ बेनो बेनो
ओ अब्ला खोथाया जाहैबाय जों सुबुं माहारिनि गेजेराव जोंहा माब्ला मा समाव सोरहा मा जेंनाजों ओ मोगा मोगि जानांगौ सोर माब्ला मा जेंना फैयो। माब्ला मास समाव ओ सोर खस्थ' गोलैयो। बेफोर बायदि ओ जोंनि जिउआव मा दुखु खस्थ' जेंना माखासे फैबाय थायो नङा होमबा आदा औ अब्ला बै समाव नों जेब्ला ओ सोरबा सासे बबा नोंनि ओ गुबुन सासे सुबुंखौ जेंनायाव गोग्लैनाय नुयो। दुखुआव गोग्लैनाय नुगोन आरो माखासे ओ खस थ नजों ओ मोगा मोगि जानांनाय जेब्ला नों नुगोन अब्ला जों मा खालामनांगौ बै सुबुंखौ जोङो जेब्लायबो मदद होनो थाखाय। थियारि जानांगौ आरो
औ औ औ
बुङोब्ला जेब्ला सासे मानसिया ओ मा होनना बुंगोन। माबा मोनसे जेंनायाव गोग गोलैयोब्ला
गोग्लैयोब्ला औ
गोग्लैयोब्ला मा जायो बै मानसिया सानसे। स्लाबनानै मोनै ओ-मायाव ओ- बिथाङा सहैयो आरो। बिथां मा जायो मा? मा खालामगोन मा मागोन। बेबायदिनो माखासे जिंगासि नानै माखासे समाव। बिथांमोना गाज्रि लामा एबा ओ-मा होनना बुङो बेखौ मख खजाथाव जेब्ला जों जेंनायाव गोग्लैगोन बियो। अब्ला बेखौ जोङो मा होननांगोन जेब्लायबो हेफाजाब होनो थाखाय थियारि जानांगोन आरो। होनना बुङोब्ला बेनो जोंनि बयनिफ्राय गेदेर धोरोम आरो। हेफाजाब। होलायनायानो जोंनि बय गिदिर धोरोम। हमनानैला। सासे ओ बोराय सुबुं। बा बोराय मानसि। या। ओ- थेलायाव माखासे बिदिनो मा होनना बुंगोन? माखासे मा गिलिर एबा फसल माखासे लानानै थांदों।
औ औ।
ओ- बिथाङा हारसिंजों बै समाव जुदि बे सुबुङा। बोराय सुबुंफ्रा जुदि हारसि बै ओ थेला एबा। फसलखौ। बोनो बोखांनो हायाखै।
उम।
दा बै समावनो नोंथांङाबो जुदि बै लामाजों ओ- हान्थिदों ना मदद होनांगोन आरोखि। औ बे समाव मानसिया मा जायो ओ- जानाय लोंनायनि जेंनायावबो गोग्लैयो मालाबा समाव ओ- माइरं गरनैयानो गैया जायो बेबायदि नोंनि खाथियाव नोंनि साखाथि। खाथि खालायाव सुबुं नुदोंब्ला नोंथांङा मा ओ एसेब्लाबो नोंथाङा मा खालामनांगोन बेखौ हेफाजाब होनांगोन आरोखि। औ बेबायदिनो आदानि बेलायाव बै जा मदद होलायनाय जा हुदा बेखौ मानो जोंनि गेजेराव लाखिनांगौ मानो बेयो मोजां सोमोन्दै नोंथांङा आंनो एसे
बे मानसिनि गोरोबलायनाय नंङा होमबा अनलायनाय आ बेयो अरायसम मानसिनि जिउआव थानांगौ।
औ
बेबायदि जुदि जोंङो अनलाय लायोब्ला
औ
हेफाजाब होलायोबा मालायखौबो आंगो सानोब्ला माने समाजा मोनसे से ओरैबायदि मोनसे मोजां जालांङो आरो समाजा। माने समाज दानायाव जोबोद ओ मोजां मोनसे गोहोम गोग्लैयो आरो बेबायदि जुदि मदद होलायोब्ला।
औ
दा मददनि बेलायावथ' बेबायदियानो ओ दुखुथिया नङा होमबा? साखाथियाव सोरबाफोर दुखुथिया दंङब्ला हानायमानिखौ जुदि ओ गासिबो जुदि हेफाजाब होलायोबा जोबोद ओ मोनसे मोजां माबा फैयो बै मानसियाबो माने ओ मोजां मोनगोन। नलेबा माने नंङाब्ला बेबो माने ओ इयुनाव माने माने गाज्रि लामाजों थांनो ओ माने थाबनो थांनो माबा नागिरो आरो माने।
औ औ औ
बेबायदि गोदोनि दिनावथ' माने ओ गोदो बर'फोरनि दिनाव बर'फोरनि बेलायाव आरो
औ औ।
बेबायदि गोबां अनलायनायखौबो जोङो नुहुरनो मोनोमोन। साय जायनि दिनाव ओ न' साथिनि न'नि ओ न'खरसेया जुदि बिस्रा जु बिदि ओम जानो थाखाय माइरं गैया बा ओ जिखुनु हक आरो। जायखिजाया। उम बेबायदि गैयाब्ला माने मदद होलायोमोन। दे नों बेनिफाय ओ सेरनै लाबोबाय। बेयो जेब्ला माइ लामगोन। बेयो सौगोन। अब्ला। माइरंखौ बिबो बिनो सेरनै हरफिनगोन बेबायदि मददआ थालायोमोन आरो गोदोनि दिनाव नाथाय थाय दिनैनि बेलायाव नायनो थाङोबा। मदद होलायनाय फोरा एसे एसे खमायलांनो हमनायखौ जों नुहुरनो मोनो।
औ औ औ आदा।
बेबायदि ओ बिदि गोबां दा बेनि बेलायावबो। दा फंबाइयाबो फंनैसो बुंनो हाबावगोन नामा? आं इसे मिथिनो लुबैदों बे मदद होनाय हेफाजाब होलायनाय
औ
गोरोबलायनायनि बागै।
औ
नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ हागोन आदा।
दा अब्ला नोंथाङाबो गोबां माखासे आं जा ओ मोनथियै बेखौ नोंथाङाबो बुंबाय। जे अनलायनाय, मदद होलायनाय गावजों गाव हेफाजाब होलायनाया समाजाव माबायदि मोजां गोहोम खोख्लैयो बा मोजां समाज मोनसे थास सारि सोमजियो
ओम।
बेखौ नोंथाङा फोरमायलांबाय। नोंथाङा आदाया बुंनाय बायदि नो न' गावनि न' खाथि एबा गामिनि जायखिजाया ओ साखाथिनि सुबुं माब्लाबा समाव जोंहा ओ जानो थाखाय माइरंनि अनगायैबो माखासे आदार ओ बेबायदि थायो मैगं थाइगंआनो जा बेबायदिनो संख्रि ख्रि बानलु थाव बायदिसिना जोङो मा जायो जोंनि ओ गोदोनि समाव जोंनि समाजाव बांसिनखौनो जोङो बिदिखौ नुयोमोन आरो गोरोबलायनानै अनलायना थानाय बिदिनो हेफाजाब होलायनायखौ नुयोमोन। जेरै हमनानै ला दिनै जोंहानि न'खराव ओंख्रि एसे गैया जानानै दङ बेखौ जोङो मा बे साखाथिनि न'आवनो ओ बिनानै बेबायदि जोंहा गोरोबलायनाय मदद बिनानै जों लानानै फैयोमोन आरो मब्लाबा समाव ओ बै न'खरावबो जुदि माबाफोर गैया जादों थाव आरि मैगं थाइगं मालाबा गैफ्लाङाब्ला जोंनाव जुदि थायोब्ला जोंबो बेबायदिनो रानलायनानै हरलायनाय बेफोरो हुदा एबा खान्थिया दङमोन आरो, आरो बै फोर हुदाजों मा जायोमोन जोंहा अनलायलायनाया आरो गोरोबलायनाया बांसिनै थायोमोन आरो।
अम औ औ
नैबे दानि समाव सोलिबोबाय थानाय जोंङो बेफोरखौ जोबोद खम जालांनायखौ नुदों।
औ
मानो होननानै बुं ङोब्ला दानि जुगाव नोंबा नों आंबा आं बेबायदिया एसे बांसिन जालांनो हमदों।
औ
गावबा गावनि खामानियाव बेस्थ' सोरबाया साख्रियाव बेस्थ' सोरबाया हाय आरो जोंनि गेजेराव सानलायनाया ओरैबायदि फैबाय जे आं आरजिदों आंसो खामायदों आंनि माबा बेबायदि आरो खि नाथाय गोदोनि समाव जोंङो बेबायदि साननायखौ एसे खम नुयोमोन। माबा गंसे न'खराव एबा दैज्लां बोथोराव होननानै आं दा हमनो थांगोन आरो। हमनानै ला ओ आदा लानावनो हमनानैला खोथिया फोनो दङ बेहाय मा जायोमोन जोंहा हाजिरा बेफोरबायदि खामला बेफोरबायदि मावनो लिङामोन आरोखि जोंनि गेजेराव मा दंमोन
औ
बे सावरि जालायनायाव मा जायो मोन जोंना बै
औ
ओरैबादि खामानि मावहैलायनानै मान ज'नो जोङो मा बेबायदिनो जायोमोन आरो लावखार ओंखाम जानाय बायदि बेबायदिनो जोङो जयैनो मिनि खुसि रंजा बाजा
औ औ।
औ।
बेखौ गम थायोब्ला होसो होसो थांनानै ओ गावनि सानलायनाय हेफाजाब होलायनायखौ जों एसे खम नुलांबाय आरोखि।
नुनो मो हाय दा ओ फंबाय नोंथांदों रायलायननानै आं मिथियै बाथ्रा मिथिबाय। समाजनि खोथा। फोरखौ माबायदि गोरोबबा माबायदि बेखौ मोनथिबाय। ओ गोदोनि मानसि फोरा माबायदि हेफाजाब होलायोमोन बेफोरखौबो मिथिबाय।
औ।
दा ओ नोंथां रायलायना जोबोद गोजोननाय मोनबाय। ऐ उन सम। सुबिदा मोनोब्ला नोंथांदो रायलायफिननो नाजागोन। आ दिनैनि बे नोंथांखौ ओ जेनेबा आं सोंलु सोंनाय। माबायदि गोरोब। नांगौ माबायदि थालायनांगौ समा माबायदि ओ गोहोम जायो बिदि जमा ओ गोरोबलायोबा। बिनि बागै आं गोबां मिथिबाय। ओ नोंथांनि जिउआ अराय सम लावथों।
औ।
आं फनखौ लाखिथनाय जाबाय।
औ औ नोंथांनिसिमबो आं। ओ रोजा रोजा साबायखरखो बाव हरनाय थाबाय आरो।
गोजोन्थों फंबाय। मा।